हेलौ
औ नोंथां
खोनादों दा
औ खोनादों नोंथां
मा खालामदों होमबा नोंथाङालाय
आङो नोंथां नै फुंनि जानाय आदार जाखांनानै ओरैनो जिरायना दं नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों नोंथां
आङो ओरैनोसो दं नोंथां दंफां सायाव दाथ सान्दुं गोसाखाय ओरैनोसो जिरायना दं नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां
नोंथां मोनथिलाय सान्दुंफोर दुंबाय बायदोंमोन नामा
सान्दुुंथ दुंदों दुंनाया जोबद गोसा जिं जिं नै न' सिङाव ओरैनो फांखाखौ लरनानै जिरायदोंमोन माथो कारेन्ट थांना होबाय दा आं आंबो बाहेराव ओंखारबाय नोंथां
ए
औ
नोंथाङा फुंनि जामुंफोरखौ जाखांबायमोन नामा नोंथाङा
फुंनि जानायखौथ जाखांबायमोन नोंथां नोंथाङालाय
नोंथां आं आंबो जाखांबाय नोंथांमोनालाय मा ओंख्रि होमबा नोंथां
ओंख्रिया जोंना नोंथां माबासोमोन मैया आया ना गुरहैदोंमोन दैमायाव बेखौ ओं खराव संजोबनो हायाखैमोन आरो एबा जाजोबनो हायाखैमोन बेखौनो दाबो बाथोन देबावबाय इजोंनो जाबाय नोंथां
मा ओंख्रिमोन नोंथां
जोंना थास बिबारसोमोन नोंथां अमा बेदरजों नोंथाङा दा दैज्लां बोथोरनि माइफोरखौ गायखांबायमोन नामा नोंथाङा
माइखौथ गायनाया गायखांबायमोन नोंथां
ओरैनोथ नोंस्रा खै बिगा गायो नोंथां
जोंनाथ ओरैनो न'नि गोजा बि आराय बिघालसो गायो नोंथां
नोंथांमोना न'आव नों गायजोबोना हाजिराफोर लायो नोंथांमोनहा
जोंनाथ जदा एसे लादेरो नोंथां न'आव जोंना खामानि मावग्रा बारा गैया नोंलाय आंहा आइ हारसिंसोल'स नालाय माइ गायग्राया बेनो हाजिर लानांगौ जायो आरो नोंथा।
नोंथाङालाय गायखांबाय नामा माइखौ?
नोंथांमोना न'खराव साबेसे दं नोंथांमोनहा?
दहाथ' न'खराव ओरै साथामल'सो जायोै नोंथां आइ बाबा आंखौसो सायजों साथाम बुं नोंथां नोंथा ओ ‌नोंथाङालाय गाय खांबाय नामा दैज्लां बोथोर आबादखौ
ए नोंथां खोनादों दा नोंथां।
औ खोन नोंथां।
नोंथाङा दा फ्रि दं नामा ओरैनो?
आंथ' दा ओरैनोजिरना दं नोंथांनि
ए होमबा नोंथां आं नोंनाव दा नोंथाङा ओरैनो दं दंबालाय?
औ नंगौ नोंथां।
आं बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव जो रायज्लायनो खालामनाय जादों।
अ नं नामा नोंथां सावराय जागोन द नोंथां ओरैनो दंखायो नालाय।
जे
औ।
होमबा नोंथां। आङो बे आथिखालाव बांद्राय गथ'फोरा मबाइल बाहायनायखौ नुनो मोननानै नुनो मोननायखौ नुनो मोननायखाय नोंथांनाव एसे मबाइलनि सोमोन्दै जेसे फोरमायनो फोरमायना हरगोन फोरमायनो थिनो नागिरदोंमोन नोंथां फोरमायना हरनो हागोन नामा नोंथाङा एसे मबाइलफोरनि सोमोन्दै।
नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदा नोंथांमोन। रायज्लायना फन खालामदों नोंथां नोंथाङ दा जोबोद मोसां नोंथां। दोंथ' दा बिनि आयदानि सायाव गोबां दं नोंथां ना मा होनो नोंथां।
नंगौ नोंथां होमबा नोंथाङानो एसे फोरमायना हरदो।
अ नोंथां। मबाइल एबा जानबुंनि साव खनसे हो फोरमायनोसै नोंथांसिम ना मानो नोंथां।
जागोन दे नोंथां।
मबाइल होनोबाथ' जोंहा बयबो मिथिखायो मोनसे मा होनो कारेन्टजों चार्ज होजानाय एबा जों बयबो म फिलिम माबा माबि नायजानाय अनलाइन खालामजानाय माबा मोनसे मा होनगोन बेखौ जायखिया बिदिनो मोनसे बेटारि सिस्टेम माबा बुस्थु आरोना बेखौ बयबो मिथिखायो नोंथां
नोंगौ नोंथां।
दा बिनि गेजेरजोंसो जोंहा गोबां माखासे मोजां खामानि मावनो हायो माखासे गाज्रिबो जायो आरो नोंथां ‌। जाय मोजां खामानि मावो बिनि थाखाय मोजां जाबाय जाय गाज्रि मावो बिनि थाखाय गाज्रि जाबाय आर ना नोंथां ना मा होनो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
दा नों बुंदों बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा बांद्राय बबाय होनदोंना नोंथां बेनि सोमोन्दैनो फंसे बुंनोसै आ आजखालनि गथ'फोर माथो बुंबावनो नोंथां अखा नायबानो मबाइल लानानै अदा बिफा नाव जेरैना गेम गेलेनाय गावजों गाव फन रायलायनाय सोरजोंबा बिेलायहरनाय सोरखौबा एदावनाय फेसबुकाव जारला माला फट' भिडिअ लानानै आपल'ड खालामनाय। इन्सटाग्रामाव आपल'ड खालामनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनोन आरो मोन ना नोंथां ससियेल मिडियानि गेजेरजों। जेनेबा गामियावनो गोबां दङ बेफोरबायदि नोंथां मुंसो थांखि जाया बेफोरबायदि गथ'फोरा नोंथां।
नंगौ नुदों।
औ दाथ' मा होनबावनो जोंबोथ' बुंनो हाया जाहैबाय मालायनि फ गमालायबानाय दायजायो आंनि फिसा आंनि मबाइल लादों आंनि बाहायदों नोंथाङा बुंनो। मा खोथा दं बेफोरबायदि बुंनाय जायोोना नोंथां बेनिखायनो जोङो जेबो बुङा नोंथां। जायनि मा खालामो खालामबाय था होननानै। दा बेनो आरो नोंथां मबाइल बाहायनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां। उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा खैफोदाव गोग्लैलांगासिनो दङ जायनि जाउनाव जोंहा मेट्रिक होनो गोनां। गोबां फरायसाफोर थायो आरो हायार सेकेण्डारि होनो गोनां गोबां फरायसाफोर थायो। क्लास सिक्स सेभेन एइटआव फरायनाय गोबां फरायसाफोर थायो दा बेफोरबायदि गथ' दुखुआनो मबेल लायै लायै बबेबा सिङाव जिरनानै गेम गेलेबाय थायो। गावनि फरायनांगौ टाइमखौ नस्थ' खालामबाय थायो। बयनिबोबाय थायो मबाइल लानानै बाइक सा सा भिडिअ लायो फट'क लायो। इन्सटाग्राम फेसबुकाव हगारनानै फटकफोरखौ माने आपलड खालामनानै गावसोरनि लाइक भिडिअ। ओ मा होनो बेफोरखौ खालामबाय थायो आरोना नोंथां ना मा होन
नंगौ नोंथां नंगौ।
दा बेफोरनो जाहैबाय जोंनि गुबुंले जानाय आरो बेफोरखौ जोंनि समाजाव फोजाबनो हायाखै दिनैसिम जोंनि गथ' गथाय एबा जोंनि फंबाय बिनानाव मोना इसिबां खैफोदाव गोग्लैलांगासिनो दं। जायनि जाउनाव दिनै मोनसे खोथाया बे गेम गेलेनानै बिसोरो नो फेल जाबाय आनजादखौ फेल जायैनि जाउनाव बिसोरो। उनाव बिदिबो मोनसे खामानि मावहैनो हायै जायो आरो ना नोंथां मा होनो।
मेट्रिक फेल जाबाय जेब्ला बिसोरना साख्रि बाख्रिनि जेबो खाबु गैला। आबाद मावना जानो थाखायबो न'खरावबो एसेबां मानि हा हु गैया जाहैयो। जायनि जाहोनाव हाजिरा मावना जानाय दा सान्दि नुनो मोनगासिनो आरो। मबाइल लानायनि जाउनावनो बिथा उन्द उन्दैयावनो हाबा जानायखौ नु रं नाम्बार रायज्लाय रायज्लाय मबाइल लाबाय जेला बयबोथ' नुजोबा नालाय सोर होननानै सोरजों फन रायज्लायदों बेफोरखौथ' मिथिजोबला नालाय नोंथां बेफोरावनो रायलाय रायलाय रं नाम्बार जानानै जुलि जालायनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां। दा बेरा फारसेथिं नायोब्ला जोंहा मबाइला जोंनि जोबोद मोजां मोन नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा माखासे मिथियै खोथाफोरखौ जों मबाइलनि गेजेरजोंनो मिथियो नोंथां। दा बै उन्दै उन्दै गथ'फ्रासो म उन्दै समाव लानानै एबा बाहायनानै गाज्रि खामानियाव बाहाय नोंथां गेमफोर गेलेनानै। दा जों जायफोरा कनलेज लेभेलाव फरायदों एसे गोरों गोरा जाहैदों बिनि थाखाय जोबोद मोजां आरोना नोंथां। मबाइला मानो होनोबा मबाइलनि गेजेरजों ओ बिथांमोनहा गासिबो नांगौ बुस्थु बेबा माबा मोनसे। जोंनि एन्सारखौ बुजियाखैब्लाबो बिथांमोना मबाइलाव सार्च खालामनानै। गुगोलाव सार्च खालामनानै नायनानै बुजिनानै मोजां दाउ लिरनानै पास खालामनानै साख्रि बाख्रि लानो हायो नोंथां आरो साख्रि बाख्रिनि इन्टारभिउ दा माखासे गोबां सोलोंनांगौ माबाफोर थायो नालाय नोंथां। बिफोरखौ माने माखासे माखासे सुबुंफ्रा मा होनो ओ फोरोंगिरिफोरनो फोरोंजानाय बा थिबसन लानो थाखाय फैसा गैया जायो नालाय नोंथां बेफोरखौनो आरो माने आथिखालावथ' नखरफ्रामबो गंफा गंफा थाखाजोबो नालाय नोंथां। माने इउटुबफोराव माखासे फैसाना जोंहा माने भिदिअ बानायना हरगारो आरो ना नोंथां ओरै थोरै खालामबा ओरै थोरै जागोन होननानै बेफोरखौबो मिथिखायो नोंथाङाबो
नोंगौ
दा बेयावनो नायनानै भिडिअफोरखौ मोजां नायनानै बुजिनानै माने आनजाद हैनानै खालामनानै साख्रि बाख्रि लानायखौ जों नुनोबो मोनदों खोनानोबो मोनदों आरोना नोंथां दा बेनि थाखाय बेनिखायनो मबेला गोनांथिबो आरो मबेलनि गेजेरजों जोंहा दसेनो बबावबाफोर जेनेबा दिल्लीयावनोयावनो माबा मोनसे जाब्रबथाय जादों माबा बेखौ जों मबेलनि गेजेरजों नुनो मोनो लोगो लोगो नोंथां बबे जायगायाव मा जादों? खोनानो मोनो मानोना मबाइल जों फन हर नानै रायज्लायनो हायो नालाय नों गोजानाव थाबाबो आं गासिबोनो हायो नालाय नोंथां बिनि थाखायनो मबाइला मोजांबो होननांसिगोन गाज्रिबो होनांसिगोन नोंथां दा गाज्रि होनोब्ला बै उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि थाखाय ग्रि जाबाय जायफोर दा गोजौ लेभेलाव फरायदों बेफोरनि थाखाय मोजां जाबाय बेनोसै आरो नोंथां। नोंथाङाबो सोमोन्दैै आंनो फंनैसे फोरमायना हरदों नोंथां।
होमबा नोंथां आं एसे फोरमायना हरनोसै मबेलनि सोमोन्दै।
औ दे फोरमायना हो नोंथां।
जोंहा आथिखालाव मबेल होनोबा बांद्राय उन्दै उन्दै सुबुंफोरखौ बांद्राय बाहायनाय नुदों।
औ औ न नोंथां
बांद्राय उन्दै उन्दै सुबुङाव मबाइल बाहायनानै खायसे सुबुङा बिराद गाज्रि जाबोनो हमदों इन्टारनेटनि बागै लेखा फरायनायाव बिराद गोसो होआलासिनो उदां उदां मबाइल नायबाय थायो
औ नंगौ नोंथां।
आथिखालावथ' जोङो उन्दै समाव गथ'फोरनो मबाइल होजाया। होमबाबो खायसे गथ'फोरा गावनि अख्रानि अख्रा अख्रानि थाखाय बिमा बिफाया होनांगौ जायो। मानोना बिमा बिफानाव मबाइल बियो अख्रायनानै
आरो नंगौ नोंथां
नंगौ दा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बांद्राय मबाइल बाहायोबा जोंहा नोंथां मेगनफोराबो गाज्रि जानायनि गाज्रि जायो
औ नंगौ नोंथां
नंगौ
औ नंगौ नोंथां
औ मबाइलनि बागैथ' एसे मबाइलनि बागैथ' जों रायजलायनानै फोजोबनो हाया नोंथां होमबा।
दाथ' आंहा मोनसे खामानि दं नोंथां।
औ औ नंगौ।
होनोमबा दिनै इसिनियावसो कलखौ दोनथ'सै नामा नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां मालाबाफोर सम मोनोबा बिदिनो खालामफिन नोंथां।
मालाबा सम मोनोबा रायजलायबावनोसै नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां औ दे द